खोनादोना नोंथां अ नोंथां। नोंथां मोनसे आयदानि सायाव सावरायसोहरनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ
दानाय लुनायनि सायाव सावराय नागिरोमोन नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा? दानाय लुनायनि सायाव नोंथाङा
औ हागोन एसे।
दे फोरमायलाय एसे।
ओ सिगांनि दानाय लुनाय आरो दानाय दानि दा जुगनि दानाय लुनायखौ बिराद दिडफारेन्स नुनो मोननाय जायो। खोनादों ना? औ सिगाङो बे आबै आबौमोनहा इन्दि खुन्दुं दिहुननानै जिखौ दानाय जायोमोन आरो।
औ औ औ नंगौ खोनादों बुंलांबाय थादों नोंथां
ओमफ्राय गासिबो माबाखौनो खुन्दुं दिहुनाय जि दानाय गासिबो बे मेसिनजोंसो बांसिनानो दानाय आरिखौ नुनो मोनो सिगाङो न'आवनो दानाय जायोमोन आरो दानिया बांसिनानो मेसिनजों दिहुन्नायानो जाजोबो खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां खोनादों
ओं नोंथाङाबो एसे बुंदो
मा होनो नोंथां मानि सायाव
दानाय लुनायनि सायावनो एसे नोंबो बुंदो
औ नोंथां माने गोदोथ आबौ माने आदै बाजै मोना मा आनै मोनाबा आबमोना गोदो जों माने नुबोदोंमोन उन्दै समाव माने गाव गावनो दानानै बांसिनै दखनाफोरखौ गाननाय फालिफोरखौ लानाय बिदिनो माबानिफ्राय खालामनाय बेैयो मा होनो इन्दिनिफ्राय खालामनाय फोरखौबो जों नुयोमोन बिदिनो गोदो समाव बांसिनै माने गाव गावनो दखनाफोरखौ दानानै गाननाय दखनाफोरखौ गाव गाव गावनो माने लानानै गानोमोन आरो आरो गाव गावनो दानानै दा आथिखालावथ बिदि नुबांलिया जोङो बांसिनै सोरबाथ बांसिनै मा होनो मेचिनजों दानाय दखना बा सोरबा फानफैनाय दखना बैफोरखौसो बायनानै आथिखालाव माने बायनानै गानो आरो जायनि जाहोनाव गोबां माने गोदोनि आसार खान्थिफोरखौ बावलांनो हमबाय बा गोदोनि आसार खान्थिफोर मा माबायदि दानायनाय गानोमोन सालखुन्था बा सालखुन्न्दाया मोनबेसे थायो बा दखनाफोर खौ माबायदि बानायनाय जायोमोन बा माबायदि दानाय जायोमोन बा दख'ना दानो थाखाय जों मा मा नांगौ जायोमोन दख'नानि बा आगरखौ जों माबायदि खालामनाय जायोमोन बा दख'नानि आगरफोरा मा मा मा मा? मुं दंमोन बैफोरखौबो जों आथिखालाव सोरबा सोरबा सोङोब्लाबो बुंनो हालिया बा बावगारनानै थाबाय ओ जोङो माने बै फोरखौ जोङो बोखांना लाफिनो बा जोङो फोथांना लाखिफिननो थाखाय बा जोङो गोदोआ गोदो जेरै दख'ना दायोमोन गोदो जेरै जोङो दखनाफोरखौ गुबुननिफ्राय बायालासिनो गाव गावनो दानानै गानोमोन दानानै जोङो माबायदि खालामनांगौमोन बिदिनो जोङो माने खालामलायनानै बा बयबो गावबा गाव न'खरावनो गावबा गावनि न'वाव माने इसना थायोमोन बा साल खुनथा गायनानै दख'नाफोरखौ दानानै गानोमोन आरो‌।
गोदो जेरैमोन दा बिदि थाबाय थायोब्ला गोदोनि दानि समावखौ जों बिदि नुयोब्ला गोबां समायना जागौमोन गोबां माने नायथावना जागौमोन बा गोदो जेरै दखना गावबा गावनि लामायाव जेरै सोंलायनानै दख दख'नानि दानो थाखाय जोङो ओ माबाफोरखौ आगरफोरखौ खालामनो थाखाय मोजाङै नायनानै खालामलायोमोन अब्ला बैफोरखौ जोङो गोसोखांनानै नायहरोमोनब्ला बेसेबांबा समायमोन गोदोनि समाव दख'ना दानानै गाननायफोर समफोरा थायोमोनब्ला नाथाय आथिखालावबो जायगा लायै जायगा दख'ना दानायै फोरा दङ नाथाय जायगा लायै जायगा बै दख'ना दानायफोरा जोबलांबाय बा गोमालांबाय
अब्ला मोनसे समाव जों दख'नाखौ माबायदि दायोमोन दख'नाखौ जों मा मा दानो थाखाय जोंनि थाखाय गोनांथि जायो दख'ना दानो थाखाय जों गिबियावनो मा मा खालामनांगौ बा जोङो मोनसे समाव बैफोरखौ बावगारहैजोबगोन बा जोङो जुदि बैफोरखौ गोसोखांनानै हाबाफारिखौ लायाबाथाय बा जोङो दख'ना दानायफोरखौ जोङो गोसोखांनानै ला फिनाबोलाथाय बा आंनि साननायाव बिदिसो आरो नोंथां माने दख'ना दानानैखौ जोङो बावगारोबाथाय मालाबा समाव माने जोङो दख'नाफोर खौ माबायदि दायो माने रोंहैनाय नङा होननानैसो आं सानदों ओ नंगौ नोंथां जोङो दख'नाफोरखौ दाखाथारनांगौ बा दानो सोलोंनांगौ बा अब्लाना जोङो जोंनि दख'ना दानाय बा जोंनि हारिमुनि जोंनि माखासे बिथिंफोरखौ जोङो गोसोआव लानो हागोन बा जोङो फोथांना लाखिनो हागोन बा जोङो माने जोङो फोथांना लाखिनो हागोन आरो नोंथां
दाथ' जोङो बिदिनो बुंनांगोन नोंथां माने जोंथ' दख'नाफोरखौ दानानै न'आव गावबा गावनो गानोब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा बा जोङो बायनानै गोबां बेसेन गोसा बायनानै जोङो गानलायनांगौ गोनां जानाय नङा जुदि जों जोङो गावबा गावनो न'आव इसानसालिखौ जों खालामना लायोब्लाथाय मोजां जायो बा जोङो रोंगोनबो आरो नोंथां अब्ला नोंथाङाबोथ' गोबां मि थिगौ जानांगौ जों दख'नाफोरखौ मा मा गानो बा दख'नानि दामाव आथिखालाव माबायो बां सिन बेसेन गोसा मा मा गोदोनि स माव जों माबायदि दायोमोन नोंथाङाबो एसे फोरमायबावदों अब्ला नोंथां।
औ
दा
उम आथिखालावथ' दख'नानि दामा बिराद जासै थामजि रोजा बाजि रोजा गाहामसिम थाङो उम दख'नाया गोबां रोखोमनि आगर एरनो हायो जेरै फारौ मेगन दाउसा मोख्रेब दिंखिया आगर खासि हाथाय बायदि बायदि रोखोमनि आगर एरनो हायो दख'नायाव बेफोरखौ आथिखालनि मानसिफोरा बारा माने रोंलिया दायि औ गोदोनि मानसिफोरबायदि दानि मानसिफोरा बेफोरखौ रोंला न'फोराव माबा इस जि दाग्रा इसानफोरखौ नुनो मोनला गोदोनि बायदि
मा होनदों नोंथां
गोदोनि बायदि माने इसानफोरखौ दा न' न' नुनो मोनला मानसिफोरनियाव
औ नोंथां नोंगौ
उम
गोदो जेरैमोन ना दाथ' बिदि नुनो मोनलानो जायैबाय नोंथाङाबो बुंखाबायानो बा जोङो खोनाखाबाय बिदिनो आरो होमब्लाना नोंथां
उम
अब्ला नोंथां जोङो बैफोरखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो हाबा मावनांगोन नङा होमब्ला जों मालाबा समावथ' जोंनि दख'ना दानायखौ नांथारगोन नालाय जोंनि हारिमुखौ फोथांनो थाखाय बा जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे बियो मोस खोब माने साननो नङा होनब्ला जोङो फोथांना लाखिथारनांगोन आरो जोङो दख'ना दानायफोरखौ बा जोङो आगर एरनायफोरखौ जोङो बर'नि दख'नानि आगर मा होनो आर'नाइनि आग'रा मा माबायदि खालामनाय जायो मा मा आगरफोरा जोंनि थाखाय बेसे सेन गोसा जेरै फारौ मेगन बोरैबा बिदिनो बायदि बायदि आगरफोरबो दंलायोमोन होननानै मिथिनो मोनोमोन आरो जों फरा बिजाबाव जों मोनबोदों अब्लाबो जों बावगारबाय अब्ला जों बैफोरफोरखो दख'ना आब दानायफोरखौ जों न'खर न'खर लायोब्लाथाय जों माने सानफ्रामबो जों मुं फोरफोरखौ आगरनि मुंखौ खोनाबाय थायोब्लाथाय गोसोआव थागोन आरो आंनि साननाय मथेब्ला। नोंथाङा
बुंनो थाङोब्ला बुंनो थाङोब्ला आंबो सासे दानायनि स्टुदेन्ट इदि दानाय लुनाय सोलोंनायनि स्टुदेन्ट जानानै दङ दासान्दि।
अ नोंगौ नोंथां।
औ माने उइफिंआव आं दा क्लास लहैगासिनो।
औ नोंथां नोंगौ औ थारैनो जों बिदिनो सासे ए साफ्रोमबो लाइमोनफोरा माने बिदिनो गोसो होनांगौ दानाय लुनायाव अब्लासो जोंनि हारिमुवा जौगागोन बा जोंनि बर'आ माने दानाय लुनायाव माने जौगाथाय जागोन आरो जुदि जोङो दानाय लुनायखौ जुदि जों बावगारना थायोब्ला जों मानो
माने जोङो गुबुननिफ्राय बायना लाबाय थानो जोङो बांसिनै गोसो होनांगौ दानाय लुनायाव बा जोङो साफ्रोमबो न'आव माने दानाय लुनायखौ बाहायबाय थायोब्ला खोब मोजां जागोन। जुदि जों मिसिंजों दाबाय थानायखौ लाबाय थायोब्ला जोंनि माने दानाय लुनाया मोनसे समाव गोमाहैखागोन बे रोखाखा जुदि जोङो सानफ्रामबो जुदि जों मेचिनजों दानायफोरखौ लाबाय थायोब्लाथाय माने गोमाहैजोबगोन आरो नोंथां माने आंनि साननाय मथेब्ला जोङो सा फ्रोमबो सुबुंफोरा जोंनि बर' सुबुंफोरा दानाय लुनाय हाबाखौ मावनांगौ आरो ना नोंथां।
औ औ मावनांगौ मावनांगौ। औ। दा आङो सोलोंगासिनो ओमफ्राय उनफोराव मोजाङै हालांगोन बेखौ आं आसा दङ' आंखौ। ओ दाथ' जोङो इसिबां मानि गोबाव जायाखै लानाया ओ टु मान्थसफोरल' जादों। ओमफ्राय मोनबाय आरो इसेसो बे आगरफोर आगर फोरखौ ग्राबाव आखिहोयो जोंखौ दा ओमफाय नटस दिखांहोयो बेफोरनो आरो। ओमफाय दानो मोन्दों आरो एसे एनै बिदि आगर थिखोनाय मानाय बिदिखौ जोङो खालामनो मोनथ'वाखै दासान्दि।
मा होनदो नोंथां? हेलौ नोंथां।
औ औ खोनायाखै?
औ खोनादों नोंथां नंगौ आरो आगरफोरनि मुंफोरखौ एसे आंनो खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा? नोंथाङा थ' मिथिखागौमोन जानांगौ मोनसे मोननैबाबो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा आंनो?
उम। उम दाउसामोख्रेब खासि हाथाइ, फारौ मेगन, दिंखिया आगर
औ
उम दावराय आगर
नोंगौ थारैनो नोंथां बिदिनो जोंनि बर'नि दख'ना दानायफोराव बिदिनो गोबां आगरफोर मुं दङो आरो नों थाङा आंनो खोनथाखाबायबो बिदिनो आगरफोरनि मुंफोरा दंखायो आरो बिदिनो गोबां बायदि बायदि मुंफोर फोरबो दं आरो बेफोरनि आगरफोरनि था खाय दानाय दख'नाफोरनि दानायनि आगर मुंफोरा। गोदोनि समाव बांसिन बर' आइजोफोरा दख'ना दानायाव मुखुबमोन बा जोङो मुखुब थानायखौ जों नुयोमोन। आंबो गोदो उन्दै समाव माने जोंनि माखासेफोरखौ जों दख'ना दानायाव जों नुबोदों दख'नाखौ माबायदि दायो बा दख'नाखौ माबायदि खालामो माबायदि दानाय जायो एसे बुंबावलाय नोंथाङा
हेलौ नोंथां
औ औ खोनादों
दे आरो एसे फोरमायबावदो नोंथाङा बिनि उनाव जों आयदाखौ फोजोबगोन।
ओ गोदोहाय बिदि नांथाबनानै थायोमोन आथिखालनि मानसिफोरा बिदि नांथाबनानै थाला बिनि थाखाय नो दा बेफोर हारिमुफोरा गोमालांनो हमदों ओ आथिखालनि ग थ' गथ'फोरा गथ'फोर एबा गेदेरफोरबाबो उम मा होनो वेबसाइट बेयाव गोदोनानै थाग्रा जाबाय
अब्ला जासिगोन खोमा होमबा नोंथां दिनैनि सावरायनाया